औ दे।
औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां दे।
मा खालामबायदों नोंथाङा?
ओइ दोङो नोंथां नै ओंखाम जाखांनानै बोथोराबो दङै एसे थान्दाखाय जिरायबाय थादों।
आदसा ओरैनो मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
दिनै फुङाव ओंख्रि गैथा नोंथां ओरैनो ब्रेकफास्ट बायदि जाबाय।
आदसा बेकफास्टआवलाय मा मा जोखो ओरैनो?
मिरामिस नोंथांखौनो जाबाय नोंथां जोंना बर' मानसिखाय आरो।
थिगानो दं दे, ओमफ्राय दा नोंथांनाव माने फन हरनायनि जाहोना जाबाय माने मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन आङो नोंथाङा फ्रि होनो हागोन ना समखो?
अ जागोन दे नोंथां आं दसे सम फ्रि दोङो।
ओ थिगानो दं। दा ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि गामि ओनसोल नङा होमबा?
ओम।
ओम बे नोंथांमोननि ओनसोलनि थासारिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ओ सोलोंथाइ बिथिङावनो जा जायखिजाया बेफोरबायदि बिथिङावनो जा आरो।
अ जोंनि थिं? अ जोंनिथिं जेनेबा थासारियाथ' बिदिनो मा होनगोन? जोङो गामि एरियायाव दोङो नालाय। दा गामि एरियाबाबो गोबां बेबायदि गामिनि माबाफोराबो गोबां सोलायबाय सिगाङाव जेरै बेबायदि जोङो
औ।
जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन गोबां बेबायदिफोरखो नुयोमोन गामिनि माखासे थासारियाव माने थासारिफोरा परिस्थितफोरा माने एसे एक्सेप्टेड नङै बेबायदिफोरखो नुयोमोन जेरै जों नुनो मोनोमोन जे जों उन्दै उन्दै सम सिगाङाव गोबाङानो बेबायदि लामा दग्राफ्राव मानुयोमोन? गोबां मानसिफोरखोनो
औ।
जानानै लोंनानै माहाबा गोलैना थानाय आरो गोबां बेबायदि बजारफोराव सकफोराव बेबायदि सेन्टारफोराव गोबां बेबायदि अ मेनलि माबायो बे मा होनो लोंनाय मुवाफोरखो फाननायखो नुयोमोन। आरो न'फोराव गोबां बेबायदि नांलाय खोमलायफोरखो नुयोमोन। अनलायनाय गैयिफोरखो नुयोमोन आरो
बां बेबायदि न' बांफोरफोरखोबो जों नुनो मोन जे मा होनोमोन गोबां बेबायदि गामि एरियाव थाग्राफोरा गोबां बिदि गोबां गोबां हा मोनो। गोबां खस्थ'खो मावो बेबायदि फरिस्रम खालामो नाथ थाय अब्लाबो जों मा नुनो मोनोमोन माखासे थाखा फैसाफोरखो बेबायदिनो जानाय लोंनायाव वेस्ट खालामनानै गथ' गथाय फोरनि बागै माने जेबो सिन्ता गैयै आरो न' बां लुनायनि फारसे जेबो बेबायदि सिन्ता गैयै जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ अ।
नाथाय लोगोसे जोङो दायो बुंनो हायो जे जोङो रंजानायबो मोनो गावगायनि गामिनि थासारिफोरखो नायनानै। गोबां बेबायदि सोलायनाया फैबाय लामा फोराबो मोजां जाजोब्बाय गामिफोराव गोबाङावनो बेबायदिनो गय बारि बागानफोरा जाबाय लोगोसे आरो न' बांफोरफोरखोबो लुबाय लोगोसे आरो बेबायदिनो
औ
समाजनि देननो हानाय बेबायदि मानसिबो अंखारबोबाय आरो गोजौ बेबायदि एम ए बि ए हल्दार बेफोरबायदि मानसिफोराबो अंखारबाय। बेबायदिनो बिथांमोननि दैदेननाय दों बिथांमोननि मोजां सिन्था खालामनायदों दोनै
जोंनि गामिनि एबा बेबायदि माबा थासारिफोरा मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांदों। आरो बेबायदिनो गोबां जोङो नुनो मोनो जे सिगांनि दिनाव गोबां गथ'फोरखो
हेलौ हेलौ नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांनो हागोन ना? हेलौ नेट गैया हेलौ हेल' खोनादो ना नोंथां? हेलौ हेलौ दानजायाखै खोनाबाय दि आंनिखो। हेलौ हेलौ खोनादो ना? हेलौ नेट गैया इनिया।